नोंथाङा आंनि रायज्लयनायखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनागासिनो।
औ अब्ला नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आङो दङ ओरैनो। आङो बोथ थोरा जोबोर गरमखाय बार जागासिनो दङ नोंथां।
जोंनिथिं बोथोरा जोबोद अखा खोरोमनाय अखा हाहां हाहां
औ जोंनिथिं जोबोद गरम। सानावथ' सानसे सानदुं दुंबाय दाबो गरम।
औ औ अब्ला जोङो नोंथा थां अब्ला हारिमुनि सायावनो माखासे खोथाफोर जोङो रायज्लायनसै नामा? बर' हारिमु जायखौ जोङो सावरायनो हागोन।
औ सावरायनो हागोन नोंथां। नोंथाङानो जाग गायग्रोनायसाय नोंथां।
औ ब्ला जोङो बुंनो हायोदि हारिमु होनोब्ला जोङो मोनसे हारिनि सिनायथि माने जाय हारिया हारिमु गैया बै हारिया सिनायथिबो गैया होननानै जोङो बुंनो हायो। जेरै आङो बर' हारिखौनो बुंनोसै हारिमु होननानै बुङोब्ला मोनसे हारिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बे आसारखान्थि नेमखान थि रांखान्थि राजखान्थि समाजखान्थि बैफोर गासै खौबो लानानै ज' जोङो मोनसे हारिमु होननानै बुंनो हायौ। थिग बेबाद दिनो बर'नियाबो गावबा गाव मोनफा मोनफा हारिमु दं। जेरै- मोसानाय, गाननाय-जोमनाय, दामनाय-देनाय, बैफोर मोन फ्रोमबो बिथिंखौनो लानानै जोङो मोनसे हारिमु बुङो आरो हारिमुखौ जोङो मोनसे हारिनि आयना जेरै बे हारि हारिमुवा मोनसे हारियावनो नुजाजोबो नालाय बेनिखायनो जों बेखौ गंसे आयना बायदि होननानैबो बुंनो हायो।
औ हायो नोंथां।
बैफोरखौ जोङो बै हारिमुखौ जोङो ओनसोल लायै ओनसोल बा हारि लायै हारि जोङो गुबुन गुबुन नुनो मोनो। बेनिखायनो जोङो हारिमुखौ सोलायस्लु बो होननानै बुंनो हायो। आरो जोङो औ सोलायस्लु बा सोलायसुला आरो बेजों लोगोसेनो जोङो हारिमुखौ सोलोंनानैबो लानो हायो। नंगौना नङा नोंथां?
सोलोंनो हायो आरो बियो सोलाय सुला हिसाबै बेखौ जोङो जोंनि मोदोमावनो थाखायो औ रानलायनो बो हायो।
सोलाय सोलोंना लानो हायो होननानै बुङोब्ला औ सोलायनानै लानो हायो होनना बुङोब्ला जों बेबायदिनो खाथि खाला थानाय माखासे हारि बैफोरनिफ्राय जोङो बैसोरनि हारिनि गाननाय जोमनाय बैफोरखौ जोङो सोलायलायनायबो जों नुनो मोनो सम सम। बेंखायनो जोङो हारिमुखौ सोलायस्लु ला बा सोलोंनानै लानो हानाय बेनिखायनो बुंनो हायो। अब्ला नोंथाङा हारिमुनि
आङो दानिया जे जों नोंथाङा जे हारिमुनि सोमोन्दै मोजाङैनो फोरमायथि बा होलांबाय फोरमायनाय हो
औ
लांबाय थिनानै जे हारिमुनि जोङो मोनफा मोनफा आयदाखौ बबबा मोनसे मोनसे जोङो थख' थख'यै सावरायलांनो हायो नामा आं बेखौ सानदों नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ जे हारिमु होननाय लोगो लोगो नोंथाङा बुंदों जे मोनसे हारिनि सिनायथि आरो बेजों लोगोसे बे हारिनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय रांखान्थि राजखान्थि गासैबो बिथिङा जयै मोनसे हारिमु।
औ
दा बेनिनो गेजेराव जोङो जे मोसानाय आयदा बा मेथाइ खननाय आयदा बेफोरखौ जोङो थख' थख'यै सावरायनो हागोन नोंथां। जे गोदोनि समाव आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनि जे गोदोनि समाव जे थांनाय नैजिबा नैजि बा बोसोरसोनि सिगाङाव जे नोंथांमोननि ओनसो सोलाव जे बर'नि जे दोरोङारि मोसानाय बा दोरोङारि बा खुगा मेथाइफोरा माबायदि खनोमोन बा माबायदि दङमोन होननानै नोंथाङा नोंथांनि आजै आजौमोननिफ्राय बा आबै आबौमोननिफ्राय मिथिदों नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांनि आबै आबौमोननिफ्राय मिथिनो मोनदों नामा? आं बेखौसो सोंनो लुबै दों नोंथां।
औ नोंथां हागोन जोंनि बैफोरबायदि जेरै दोर रोङारि मोसानाय जेन'बा हमनानै लानसै बैसागु। बैसागु समावनो बेबो औ नंगौ नोंथां। ज
जे जोङो बे बैसागो फोरबोआवनो जोङो जोंनि जे हारिमुनि जे मोनफा मोनफा आयदा दिन्थिग्लांनाय मेथाइ खननाय मोसानाय बेफोरखौ जोङो दिन्थिनो हायो जे नोंथांनि ओनसोलाव बै समाव जे नोंथांनि आबै आबौमोननि दिनाव जे माबादि खुगा मेथाइफोर बा बैसागो मेथाइफोर सोलियोमोन नोंथाङा बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
खुगा मेथाइ होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबां खमनि नुनो मोनो बा खोनाबोदों जोङो बेबादिनो नाथाय बैसागु बोथोराव खाम सिफुं लानानै न'खर न'खर मोसानाय खुगा मेथाइफोरखौ जोङो दासिमबो नुयो।
औ
बा दासिमबो जोङो बेफोरबायदि बाहायबोगासिनो दं बेफोरखौ जों नुनो मोनो बैफोर थासारिया दासिमावबो जोङो लाखिनानै लाखिनो हादों बा जौगाबोदों
औ खुगा मेथाइ मोनसेनि बिदिन थिहोनो हागोन नामा नोंथाङा?
जेरै बैसागु मेथाइआव जों बुंनो हागोन बैसागु बोथोरा सफैलायबाय रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय बैफोर माखासे नों जा बि थिङाव दङ बै बिथिंजों लोब्बा लाखिनानैसो खुगा मेथाइ खौ खननायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो आङो बैसा सागुनि बिदिन्थिखौनो होबाय औ। बेबादिनो जोंनि गामियाव एफाग्राम बेफोरबायदि खुगा मेथाइजोंबो मोसानायखौ नुनो मोना। नाथाय थेवबो जा एसे रोंगौ बा बेनि खुगा बैनि खुगा बेफोर खाम सिफुं जथा लानानै जोङो दासिमबो मोसानायखौनो नुनो मोनो। जा हायो एसेबां आरो ला खि लांबाय थागोन।
औ नोंगौ नोंथा थां जोङो जोंनि हारिमुवा थाबाय थागोन जे बे हारिमुवा जोंना सोलाय सुला हिसाबै बियो जोंना गोदान गोदान सोलायनाय फैगोन। आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि दोरोङारि खान्थि बा दोरोङारि आदब नेमखान्थि जोङो बेफोर खौ बाहायोब्ला जोङो जे लाखिबाय थायोब्ला जोंनिनो मोजां। नङा होमबा नोंथां? जोंनिनो मोजां आरो जोङो जोंनि दोरोङारि मोसानाय मुसुरनाय खुगा मेथाइ सल' मेथाइ बाय दि खुगा ओ मा होनो जे दोरोङारि बेफोर मोसानायफोरखौ जे जोङो गुबुननोबो दिन थियोब्ला थारैनो बे सोलाय सोल' हारिमुवा जोंना जागोन होननानै आं सानो।
औ जेरै जोङो बुंनो हायो हारिमु होनो मोसानाय होनोब्ला बर'निनो मुंदांखा बागुरुम्बा
औ
बेखौनो लाबोनो हायो बागुरुम्बा होनोब्लानो जोङो बुहुम नाङैनो जोङो मोनथियो। बागुरुमबाया बबे हारिनि बा बबे हारिमु मा हारिमुनि जों बेफोरखौ बुंनो हायो थोंजोङै नो जों मोनथिजागोनबा बिसोरो बर' हारिनि होननानै जोङो बै बागुरुम्बा मोसानायनि गेजेरजोंनो जोङो सिनायजागोन। बेनि
नोंगौ नोंथां।
मोसानायाबो जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ गोबां जौगाहोदों बिदि होनना जों बुंनो हागोन आरो बेबादिनो बर'नि हारिमु जेरै दामग्रा देग्रा। आगजुफोर जोंहाथ' बर' हारिया दं। बेनि बावैसो जोङो जि आइ टेग बो मोननो हाबाय दामग्रा देग्रा जेरै गंगोना बै
नंगौ नोंथां।
इयुनावबो जों बाहायलांबाय थागोन आरो जोंबो बेबो जोंनि हारिया सिनायजानायनि मोनसे लामा दिन्थिना होनाय जादों।
नंगौ नोंथां।
औ
थारैनो जोंनि हारिमुवा जोबोर समायना गुबुननि रुजुनायाव जों जोंनि हारिमु आसारखौनो जोङो साबसिनै मोनो।
औ
बेनि अनगायैबो ओ नोंथाङा माब्लाबा औ हायो नोंथां नोथाङा माब्लाबा दोरोङारि मोसानाय मोसाफेरबाय नामा?
औ नोंथां थारैनो मोसाफेरबाय। जेब्ला जोंनि गामियाव मोनसे मिटिं जादोंमोन अब्ला जोङो दोरोङारि मोसानाय जेरै बाग्रुम्बा
बागुरुम्बा औ नोंथां।
फोरबाय नोंथां।
औ जोङो सासे सासे बर' सुबुं हिसाबै जे जोंनि दोरोङारि मोसानाय बे बागुरुम्बा बेखौ मोसानो रोङाबा जोङो बर' सुबुंनि सिनायथिखौ जोङो होनो लाजिनांथाव। नङा होनबा नोंथां? दा बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो बर' आइजो फोरा बागुरुम्बा मोसानो रोंनाया गोनांथार।
औ
जायफोरा हाया बेफोरबो जाहाथे नाजायोब्ला मोजां आं बेखौ सानो आरो मोसानो रोंनायजोंल' जानाय नङा बे बे बागुरुमबा मेथाइ खौबो जे सासे से बर' आइजोआ जे खननो रोंनाय जानां गोन होननानै आं सानो। दा बेबायदि गासैबो नों आं बयबो जोङो जोंनि हारिमुखौ जोंनि आखाइ मुथायाव जोङो लाखिलांबाय थानांगोन जोङो बेखौ माब्लाबाबो बावगारनो नाङा।
औ थिग बेबादिनो गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंहा गावनिनो हारिनिनो सिनायथि जेरै- हिनजावफोर गा गानग्रा दख'ना आ आर'नाइ आरो हौवाफोरनि गानग्रा जेरै गामसा बैफोर गावबा गाव हारिमु हिसा साबै जोंहा गुबुननिफ्राय लानांगौ गोनांथि गैया। जोंनि हारियानो असे बैफोरबायदि थानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव नंगौना नङा नोंथा
नंगौ नोंथां।
असे गानग्रा जोमग्रा दं बेफोरबाय दि होननानै लानो जोङो गोग्गाना बुंनो हायो।
औ हायो नोंथां।
थ' गोबां जायगायावनो दाब दाब जायगायावनो बयबो मोथिसै बियो बर' हारिनि गानग्रा होननानै औ अब्ला समाबो जाबाय नोंथां।
औ
दे
गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों।